हेलौ औ नोंथां खोनादों औ नोंथां बुं दे
औ नोंथां नोंथां दे खुलुमबाय नोंथां औ नोंथाङा आंनो बे समाव फन हरनायनि
गाहाय जानोफोर दं नामा मानैे गुबै जानोफोर दं नामा नोंथां दं नोंथां आं नोंथांजों। माने बे आथिखालाव जे दैया गुबुंगासिनो बे गुबुंनायनि माखासे जाहोनफोर बा गुबुंनायखौ मारै होबथानो हायो बेनि बागै नोंथांनि सायाव सानदोंमोन नों नोंथाङा आंनो फोरमायदो जेनेबा जों दैखौ माबोरै होबथाना गुबुंनायखौ मारै होबथानो हायो बा
माबायदि कुइसन खालामनो हायो औ नंगौ नामा आं नोंथांनो गुबुंलेनि जाहोनखौ फोरमायगोन नोंथां औ अब्ला दै दै संरैखा होनना बुङोब्ला जोंहा मा होनो जाय दैखौ जोङो सोलोजों बाहायनाय आरो ना माने दै खौ जों जानला मोनला गारला बनाङा बा दैखौ जानला मानला बाहायलाबायनाङा बेफोरखौ जोङो दै संनाय खालामनानै बुंनाय जायो आरोना। दैया जोंनि जिउनि थाखाय गोनां आरो बेखौ जोङो इयुननि जोलैफोरनि थाखाय माने दोनथुमनांगोन। जुदि दैयानो गैयाबा जों थाना थानो हानाय नङा माने बुहुमाव जोंहा मा गासैबो जिउ गोनां जिबिफोरनि थाखायनो दैनि गोनांथि जायो। माने जेखौ जोङो लोंनानै जोंनि जे दै देहायाव नांनाय माखासे दैखौ जोङो सुफुङो दै गैयाब्ला जोङो माने थांनानैनो थानो हाया। बेयो बेजों लोगोसे जों बार बार गैयाबाबो जों थांनानै थानो हाया। थिग बेबायदिनो दै आबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार बाहागो आरो जोंनि जिउआव बिद दिनो दै संरैखा होनोब्ला जोंहा संरैखा बुङोबथाय जोङो बुंनो हायो जे अखानि दैखौ जोङो माखासे हास बरथनफोराव दोनथुमनाय नङाबा जोङो फुख्रि जावनानै बेहाय ओ दैखौ दोनथुमनाय। ओ बेजों लोगोसेहाय नोंथाङा जुदि ब्रास खालामबाय थायोबा बा हाथाइखौ मानजिबाय थानाय समावहाय मा खालामनांगौ दैनि दै नोंथाङा जे बै दैयाव नल थायोना बेखौ नोंथाङा ओरैनो खुलिगारनानै दोननाङा आरो।
माने दैखौ ओरैनो थांगार होनाङा। दैखौ जोङो
माने रैखा खालामनांगौ आरो जेब्ला नोंनो गोनांथि जायो अब्ला नोङो दैखौ बाहायबानो जाबाय। आरो जानला मेनला नोंथाङा दुगैलाबायायनायाव गोबां बिबांनि दैखौ बा बाहायगारनो नाङा। आरो बिब्दिनो जि सुनाय बायदि सिनायावबो बे दैखौ बाहाय गारला बायनो नाङा आरो नोंथां। बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हायो ओ दैया बोरै गुबुंले जायो? होनोब्ला ओ जोंहा माखासे दा आ दारिमिनफोर दङ ना दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय दै गारहरनाय। फोरनिफायबो जोंहा दैया गुबुंले जायो। जों जारिमिनियाव दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखो जोङो खम बिबाङै खालामोबा बे दैयाव गारहरजानाय मुवा दैया एसे खम ओंखारगोन बेखौ आं सानो आरो। बिदिनो आरो दैयाव जोङो माखासे जाबोर जाथोर गारहदो बेफोरखौ गारहरा बालानो जोङो दैखौ संरैखा खालामनांगौ बुंनो थाङोब्ला गुबुन हादोराव नायोब्ला जेरै जापानफोर बायदि हा चाइनाफोर बायदि हादोराव नायोब्ला बिसोरनि ओरैनो जों दि ड्रेन होननानै बुङो सोहोर सोहोर गेजेर गेजेर थायोदि। बेफोराव बिसोरो ना फिलायो मोजां मोजां माने स्रां स्रां दैया। नाथाय जोंनि हादोरफोराव नायोब्ला मानि थाखाय दैयाव जे टाउनाव थाग्रा सुबुंफोरा मानो जाबोर जाथोरफोरखौ गारहरनानै दैखौ गुबुंले खालामो मानो दैखौ संरैखाथि खालामनो रोङा दासिमबो बेखौ आङो बिसोरनियाव सोंनो लु बैयो बा सोर जोंनि साखारनियाव सोंनो लुुगैयो आरो। जाहाथे जोंबो दैखौ संरैखा खालामनांगौ। बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा बुहुमा सोरगिदिं दैजोंनो बुंख बेंखनाय दङ होनना बुंजायो। बुहुमनि जौसे जौखोन्दोनि गेजेरावनो जोंहा स्निजिसे जौखोन्दोआनो दै बाहागो जों बुंफबनाय आरो नैजि से नैजिगु जौखोन्दोआवनो जोंहा हा जों आवग्रिना दं आरो नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बुहुमाव जौसे जौखोन्दो दैयावहाय गुजि स्नि जौखोन्दो दैयानो जोंहा लोंजाया बा बाहायजाया नोंथां बे जौसे जौखोनदो खोनो जोङो थाम जौखोन्दो दैखौ खौल जोङो लोंनो थाखाय बाहायनाय जायो। अब्ला नोंथां बुंनो हागोनदि जोंहा दैया बुहुमाव ओरैबायदि दै ज दङब्लाबो जोङो माने बाहायथावना नङा आरो जोंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला लैथो लैथोआवथ गोबां बिबांनि दैखौ जों मोनोना नोंथां नाथाय गोबां बिबांनि दै मोनोब्लालाय मा जानो बे लैथोनि दैया गोबाबसो जायनि थाखाय जोंनि थाख फ्राय बे देहानि थाखाय मोजां नङा आरो नोंथां बेखौ लोंनो जोङो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ दैखौ जोङो संरैखा खालामनांगौ दै संरैखा खालामनायखो माबोरै होनोबा जोंङो दै संरैखा खालामनोबा बिफां लाइफांखौबो गायनांगौ बि
जों सं खालामनायाव मदद खालामो बिफां लाइफाङासो जोंखौ जोंनि बुहुम बिखायाव अखाखौ लाबोयो बा अखा हानायाव गोबां मैखोम बाहागो लायो बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला
आबाद फोथारावसो जोंहा गोबां बिबांनि दै नांगौ जायो। जुदि आबाद फोथाराव अखायानो गैयाब्ला अब्ला बा दैमा दैसाफोरनिफ्राय जोङो दै लाबोनो गैयाब्ला अब्ला जोङो आबादबो मोननाय नङा आरो नोंथां ओंखायनो जोङो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार दै संरैखा खालामनायाव बिब्दिनो बुंनो हाबावो
दि गुबुन जायगाफोराव दाथ' जोंनि जायगायाव दैखौ जोङो नांगौ बिबांनि मोनो गोसो बायदि बाहायनो हायो नाथाय जों गोस बायदि बाहायनो हायो होननानै बिदि बाहायला बायब्ला जोंनि थाखाय बा इयुननि थाखाय बिदि खैफोद
गोनां आरो नोंथां गुबुन जायगायाव नायनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव जाबाय दै मोनो गुबुन जायगायाव बिबादि दैखोनो मोना जेरैहाय आङो गुबुन हादरनिखौ बुंनो थांलिया आं जोंनि हादरावनो बुंनोसै बा जोंनि हादरनि राजस्तान बा बालाहामा होननाय जायगायाव मा दैनि बिबाङा ओरैबायदि खम बेहाय थांना थानो सुबुंफोरा दैनि जोबोद आंखाल जायनि थाखाय बिसोरो ना मोजाङैनो दै मोनलोङो ना मोजाङै दुगैनो लोबनो बा जि सु-जि सुनो बा माखासे हास बरथनफोरखौ सुनो हायो जेबो हाया। जायनि जाहोनाव बिथांमोननि जायगायाव गोबां दैनि गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनदों जे जायगायाव बिथांमोना थांनानै दं बे जायगायाव जों बोरैबा थां रायजो खुंहैनांगौबा जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब मानो होनोबा जोङो जाय जायगायाव दं बे जायगायाव नांगौ बिबांनि जों दैखौ मोनो ना नाथाय बै जायगायाव बेबायदि दैखौ मोननाय नङा आरो नोंथां। जुदि बिथांमोननि मानसिया जोंनि जायगायाव बा ओनसोलाव फैयो अब्ला बिथांमोना सानो नोंसोर जोबोद खाफाल गोनां सुबुं बिदि होननानै बुङो आरो नी बिसोरो थिग बेबायदिनो बालाहामानि बाथ्राखौथ' बुंबाबो
बुङाबाबो जासै नोंथाङा जोंनि जायगायावनो जाय जायगायाव अ
न्थाइ जायगा बा गोजौ जायगा हाजो जायगा बे हाजो जायगायावथ' जोंहा दंखल बा दैखरफोर जावनो हायाना नोंथां बेयाव जोंहा दैनि आंखालखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेयावहाय नो माने बिसोरो अन्थाइ गोजा जानायनि जाउनाव जोङो थौ बा हाखर जावनो हाया बिनि बेखायनो बे जायगायावबो जोंहा दैनि माबाखौ जि जेंना बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोर जायगायाव अखानि दैखौ जायनानै जोङो दैखौ संरैखा खालामनो हायो आरो नोंथां थिगबायदि नोंथाङा दैखौ गुबुंले जानायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा मोजाङै फोर फोरमायबाय आंनो जेन'बा जोङो दैखौ मानो थाखाय सेभ खालामनांगौ दा माबोरै सेभ खालामनांगौ उम दा दै गुबुंनाया जोंनि मोनसे जोबोद मोनसे गोनां जेंना जानानै दङबा जों बेखौ नायबिजिरनांगौ आरो ना। दैया मानो जेंना जायो मोनथिखागौ जेनेबा जोङो लोंजानाय दैयानो जोंनि थेवब्लाबो जोंनि सुबुंफ्रा आथिखालाव मा खालाम बेबायदिखौ गुबुंले खालामनायखौ जोङो नुबोगासिनो दं आरो दा बेनि जाहोनफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै गिबियावनो दं जोंहा कलकारखाना बाहायनाय आथिखालनि सुबुंफ्रा ओरैबायदि गियानि जाबायबा बिगियाननि गेजेरजों ओरैबायदि जौगाबायदि बिथांमोना गोबां गोबां रोखोमनि गोबां मुवा बेसाद बिथांमोनहा माखासे कल कारखाना कल खाराना कल कारखाना आरो माखासे बिगियाननि गेजेरजों बिथांमोना मुवा बेसाद दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों। नांनायनि बारा माखासे मुवा बेसाद फोर दिहुनदों जायखौ जोङो बाहायाबाबो जायो आं बेखौ सानो आरो। ओ दा जोंहा बे कल कारखानायाव मा जायो होनबा जेनेबा बेनिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसाद दिहुनो बे थिग बेयाव जोंनि सुबुंफ्रा माखासे खामानि मोनो बेबो थिग नाथाय जोंनि आबहावा बा जोंनि दैयाव जे बेसेबां गुबुंले खालामदों बेखौ जोङो मोनथिनो मोनसेयावबो जों नुगोन बै जेबो खालामाखै आरो। मानो होनना बुङोब्ला बै जाय कलकारखानानि माहाजोन बा बेयाव खामानि मावग्रा बिथांमोनहाबो गावसिनि रां आरजिनायनि थाखाय बिथांमोनहा सिरि थायो बे-बेयाव जों मुवा बेसाद दिहुननाय बे मुवा बेसाद दिहुननो थाखाय जों माखासे मुवा बेसादखौ सावनो गोनां जायो बै सावनाय उखुन्दैया जोंनि बारहावाजों गोरोबो। बारहावाखौबो गाज्रि खालामो लोगोसे दैखौबो गाज्रि खालामो। मानो होनना बुंब्ला कल कारखानाखौ बांसिन दै जिङाव बानायो आरो बै दै जिङाव मानो बानायो माने होनना बुंब्ला बेनिफ्रायाय गनाय माखासे गाज्रि बेसाद बा बाहाय खांजानाय बेसाद बेखौ जोङो डाइरेक्ट दैयाव हगारनो हायो होननानै दा बे दैयाव हगारनाय उनाव मा जायो बे दैयाव थानाय माखासे जिबिफ्राबो थैयो आरो बे दैयाबो ओरैबादि मोनसे मा होनो बिदिखौ पयजन गोनां जायो। जायनि गेजेरजों जोङो बे दैखौ बाहायथाव जाबाथ' बाथ हो नों बे दैयाव जिब जुनार जिब जुनार मुवा बे मा होनो ना गोलेर जिबिफोर बेफोर थानोनो हाखाया आरो मानो होनना बुङोब्ला बे बिसोर बेयाव गेलेनो हाया बिसोर बिनि आद्राखौ जायो हरनायखौ जायो जेनेबा गोलैबोनायखौ जायो होमब्लाबो मा जायो बिसोरनि देहानि सिङाव माखासे बेराम आजार सोमजियो आरो। दैया ओरैबायदि मोनसे जेेहेर गोन जायोबा ओरैबायदि मोनसे गोनां जायो जायखौ बे नाया लोंबाथाय बे थैयो एबा बेराम जायो जोंनि थाखाय आथिखालाव जोंनि गेजेराव माखासे नानि बिबाङा खमायबाय आरो नायाबो माखासे नाया गोमालांनो हमबाय बेनि थाखायनो आथिखालाव मा खालामो जेनेबा जोंनि नाया गोमां हमनायनि नि थाखायनो सरकारा आथिखालाव ना फिसा हमनाय बेखौ जों जों बन्द' खालामनानै होबाय आरो दंबावो जोंहा जेनेबा दैया माबोरै गुबुुंले जायो होनोमब्ला जोंनि आबादफ्राव बाहायनाय माखासे रासायनारि हासार जोंनि सुबुंफ्रा आथिखालाव आबाद मावनायाव ओरैबायदि जाबाय जेनेबा गोदो समावथ' जेनेबा मोसौ खि बोरम खि बा जों माखासे मुवा मा होनो बिदि फेसेवनाय बा बिफां- लाइफां फेसेवनाय बेफोरनि हासारखौ होनानै खानस्रिनि हासार बेफोरखौ होनानै बाहायोमोन आरो जेन'बा आबादखौ मावोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव आबादखौ थाबैनो मोननो थाखाय बिथांमोना मा खालामो एकदमबारे रासायनारि हासारखौ ओरैबादि होयो ओरैबायदि होयो ओरैबायदि होयो हाया ओरैबायाददि जायो हायाबो खस्थ' मोनो आरो बै दैयाबो आबाद फोथारनि दैयाबो ओरैबायदि गाज्रि जायो जेन'बा बे जायगायाव माखासे ना बा एम्फौ एनला बा दाउब'फोर बिसोरो जोंनि जायगायाव ना आरो। जों बेफोरखौ जानो हाया आरो। बेलावबो बांसि गोमालांनो हमबाय बेयाव मोननै जाहोन दं मोनसेया जादों रासायनारि हासार बाहायनाय आरो मोनसेया जादों मा ट्रेक्टर बाहायनो मानो होनना बुोब्ला ट्रेक्टरजोंथ' आथिखालाव रथार होननाय मोनसे दङ जायखौ ज' होलांजोबखायो बेजों हालौबाथाय बेनिखायनो आथिखालाव बेलाव फ्राबो थैलालांजोबबाय जेन'बा जलांजोबो हालेवबाथाय जलाङो गोमालांबाय बेनि थाखायनो आरो रासायनारि हासार बे जाय बेलावफोराव आलौवो बा नाफोरनावबो आलौवो बेनि थाखायनो आथिखालाव दुब्लि बारियाव ना आरो बेलावफोरखौ जों बांसिन नुबांनो मोनला आरो बेनि मादाव दंबावो जेनेबा माखासे जोंनि गासिबो मुवा बेसाद दैयाव गारनाय ओ दा ओरैबायदि जायो जेन'बा ओ जेनेबा ओ बे मुवा बेसाद जोंनि लङा दैफ्राव बा दैसाफ्राव जोङो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद गेसाव थैनाय बुस्थु बेफोरखौ जों गारहरो, दा बै मा जायो जेनेबा जोङो -जोंनि लङा दैसायाव जोङो जोंनि मोसौ-मोसाया दै लोङो बेखौ जों आरो मोसौ- मोसा अनगायैबो बे दैयाव जे जेनेबा जि -जिबिफोर थायो जेनेबा नाफोर थायो बिसोरो बै गुबुंले जानाय दैनि जाहोनाव बिसोरो जोबोर खस्थ' मोनो आरो बे मोसौ मोसाफोर गोसोम बायदि दैफोर लोंहैयोबा बिसोर बेराम जायो। बेनि गेजेरजोंबो दैया माबा जायो आरो ओ गुबुंले जायो आरो दंबावो जेनेबा आथिखालावथ' गुबुन हादरनिफ्राय जेनेबा जोंनि हादराव लाबोनाय माखासे ओ थावनि फार्म बा मा होनो बेखौ जेनेबा थावनि मोनसे माबा दङ जेनेबा ओ मा होनो बेखौ जेनेबा बादि जेनेबा जों मोनसे जाय फाइभ होनो फाइभ सरि पाइप होनो जेनेबा जों मोनसे हादरनिफ्राय जोंनि हादरावसिम दै लाबोनो, थाव लाबोनो थाखाय दैनि सिंजों माखासे पाइप लाना फैयो। एखमबा समाव मा जायो बे पाइपआ जियो। बे पाइप जिनायनिफ्राय मा जायो जेनेबा बै थावा जोंनि दैयाव ओंखारनानै गोरोबनानै बे दैखौ गुबुंले खालामो। दैया गुबुंले जायो। दा बेबादिनो ओ दैनि गुबुंनाया जोंनाव गोबां रोखोमनि माखासे ओ जोंनि मोदोमाव लोमजानाय साजानाय लाबोयो। बुंनो थाङोब्ला जेनेबा कलेरा, टाइफयेड, डायरिया बेफोरबायदि जायो आरो बुंनो थांबावो जेनेबा ओम ओ जोंनि ओ हासार जों रासायनारि हासार बाहायोना, बे रासायनिक हासारा दैजों गोरोबनानै जोंनि आबादनि गोजौआव दावखोयोबा आबाद फिथाइयाव जोङो थाङो। बे रासायनिक हासारा जोंनि मोदोमाव हाबलाङोबा जोङो लोमजागोन साजागोन जोंनि मोदोमा जोंनि देहाया गाज्रि जागोन। जों बेखौ बुंनो हायो आरो। दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ थाखाय मा खालामनांगौ जोङो, हानायसेमां कलकारखाना बाहायनाय बेखौ जोङो होबथानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला कलकारखानानिफ्राय जोबोद गाज्रि गेसफोर ओंखारो, बे गेस बे बाहाय फानजानाय बुस्थुफोरा दैयाव लोगो नाङैयोबा ओरैबायदि गाज्रि बे दैया मोनसे बिस गोनां जायो। जोंनि दैखौ जोङो बाहायनायखौ बाद हो बेयाव थानाय जिब जुनारफ्रावबो थांना थानो हाया। आरो बुंनो थांबावो जेनेबा जोंनि रासायनारि हासारखौ बाहायनायखौ खम खालामनांगौ जोङो हानायसेबां गोदोनि बे मोसौ खि, बोरमा खि, बा जोंनि गेसाव बुमाबो बिफां-लाइफां फेसेवनाय, बा फिथाइ सामथाय फेसवनानै बा खानस्रि बिनि हासारजों बेखौ बाहायनांगौ आरो। आरो बेनो बिदियावनो दंबावो जेनेबा जों प्लास्टिकफोरखौ दैयाव गारहरनो नाङा। बे दैयाव थाङोब्ला जिब- जुनारफोरनाव हाबनानै थायो प्लास्टिकआ। एखमबा जिब-जुनारफोरा प्लास्टिक सिङाव हाबनानै आदारबो मोनजाया माबो मोनजाया बिदिनो ओंखारनो हायै जायो प्लास्टिकनिफ्राय, ओमफ्राय बियो थैयो बिदि आरोना। दा बेनिखायनो दैयाथ' जोंना जोंनि बुहुमाव थ्रि पारसेन्ट जाल' लोंजाखायोबा, थाम जौखोनदोयाल' लोंजाखायो। बे दैखौ जों जुदि साफा खालामनानै लानो हायाब्ला जों इउनाव मारै थागोन बेखौ जोङो सानसनो हाया। थिक बेनिखायनो मा खालामनांगौ जोङो दै गुबुंनायखौ जों जेसेबां हानायसेबां जों